आयु हमनो एफा गोबाव टाइम लायो?
आयु जाखांफैयाखैनो उमहु
उम
मा खामदों?
दं ओरैनो
मा गावलाय
हा
खाम जाखांबाय?
जायाखैलै
ओरैनो दंलायनो बबावबासो दंहैयो जि गाज्रि
बोरै बोरै मोनथिखो
बे थे दाब्ला गाससिनो
गाबनाय खोनालायला होमबा
औ थांदों
है बैजिङाव फैदां
ओ
मा ओंख्रि जालांखो
ओंखाम जायाखै होनबाय फै ब्रबदों थांफिनसै टावार नांनायखाय हरदं आं एखायनो
न'आव टावार नाङा जाहैबाय
ख' खमनाङो रायलायनो हाया
हम
दंना गैया ओमफाय नायदों ना नायाखै
नायाखै आं दाबो
थोद मेगं हायोमोन नो मालाय
नोमासो हरलाबाय आंनो लांदो होननानै आंलाय मा मिथिग'
आंहाबो दं होननानै मोनथिया नायासै
सोर मिथिनाय बेवलाय दं नामा दं
उम नाव जेबो गैयाबा एखायनो हरफादोंमोन आं
थाय थाय नायबावाखै दासिमबो आं
उम
थाइनैल' खोमा दा
थाइनै जायो नामा थाइबाना बिसां दं
ओमफ्राय बेयाव बोरै ग्रोब जाबखो ओमफ्राय बेयावथ' सोजाया बिदि थायबाबा
हो
बेयावथ' ग्रोब जाया आं नायनो र'
जाया जायो नामा
थाइबा गाहाम हाबजाया ब'हाय होमबालाय फिसा फिसा थेफा थेफासो खोमा
गिदिद आनो
मा जि गुदुं जाबाय मबाइला
फुदुं
मानो मानो गुदुं जाला बायदों?
जाया जायो नामा बे गरम बोथोराव।
दिसथाब नो।
फालथु थार मबेलानो साला।
उम
ओ, आं गय जादोंमोन।
दङथ' आरो।
हा?
फिथा दङ? बाइब्रैल' दं नै लेबु।
थायब्रै
सिखाया दङ नै।
उम।
बेखौ नों लांफैदो।
आ र थांगासिनो लामायाव ओंखारनानै थाल' नों।
ओ फैदो।
फैमार फैमारदो।
उम
नोंगो मोजांखौ होनखादों दालाय फ्रि खास। नाजिनिसिखा
बेरायनोबा थांसै थ।
ओम फैदो।
उम खांग
मोजांखौसो बुंखादों आं थगायाखै।
औ बोराया
ब थाङो?
ऐ बङायाव थाङा। बंआयाव गोदान माबा दंमोन नामा?
भिउ पइन्टआव थाङाखै नों?
उहो
औ ए र सारबिस सो हैबावनांगौसो मोननो आंहा। गारि बब थाथोंसै।
उम।
फैदो दा फैबा
हा?
फैदो फैमारदो। दा बेलासियाव ना?
थाङालै। गरमथार।
सियो
दा सोलाबं सोलाबबा गैखालाबो नोङो सोलाबखाला।
उम।
आरो आंबो दा सोलाबखादों नै।
आ।
साननिसोया। गाबोन जेरैजों गाबोन जों
बैयावबो लांगौमोन आं भायरेल बिउआव'
अबे बायरेल बिउ?
जाय ने जों थांनाया फख्रि सेर आरम
जि मानसि जायो।
मानसि जायोना?
होम। नोंबालाय दा न'आव थांबाथाय गैखाला मबाइल नायनायसो जाखासिगोन।
अबलायनासो थासिनोया।
औ।
गारियाव थाव खम दंलै।
जालायबाय
हा?
सानैल'जोंलाय बोरै जानांग'?
सोरखौबा लाबोफादो।
सोर थांथावथाव दं?
थांबा रोमजित दंमोन। मबाइलावबो खेलेरगोन थाङालै बिबो
खोन्थाब बे बुंनायलाय आं ब नायगोन
हा
बुंनाय बा फै बिगुर गथ'आ जेबो गैख ना बियाथ' दा
गैया दा गैया
औ नों माला फैफिनगोन?
अ
अ
दसे थानानै थांसै आधा घन्टासो
मा लायदों मानसियाथ'
ओइ ओरैनो फैदोंमोन आं
उम मा जाखो
हा
मा जादों
मा जानो जिउ जायाखै गयजादोंमोन दहाय जाखां जाखांबाय
बेबाबुवा थायब्रै दं फिसा फिसा मान जागोन दे बुसतुआ लेबुवा थाइब्रै मा थाइब्रैल' ओंखायनो ग्रोब हाबदों बियो फिसा फिसाना बुस्थुआ
ओम औ मोजांनायखायाखै दांग्रोमनानै मोनबाय थाइबासो थाइबासो जागोन साननानै ग्रोब सोनाहरबाय आं नारसो नारसोनो उनावसो फन हरबाय सोरलांदोंमोन प्लास्टिकखौ होननानै ए जाखाबाय दे सानबाय आं। है सिखा सिखासो दंमोन जाबाय
सोर गथ'नि बियो
ओइहा
हा
भुमिखानिलै बेै सिदानि नोंथां मुवाखौ सिनायना ओरै सि दानिया फोथारनि सिदानि
ए बिसा बेनो आं खननै हरावगोन दे नोंनो
हा
बिनि उनाव नों हर
आंसो हरगोन सोर आंसो हरगोन होननानै हरदोंमोन ना अनबाय आं नोंखौ अननानै रिस खालामबाय रायलाय रालायलायजोबनो हायो माथो ने
ओ
खनसेनो
हो बिदि हाया दाननांसिगोनसो नै थाब दाननांगौ होनोमबासो बारायो
बेसांजाखो
ओइद जाबाय थेन बारनांगोन र'
होम होनबाथाय दान हरफिन
खन्थाम रायलायनांगौ आंहा दिनै पाइप खालामगोन र' टास्सखौ
उम नाम्बार नागिरदोंमोन आं सोरनिबा बेलेगसो नाम्बार नागिरबायमोन आङो सोरनाव हरथ'थ' हरनो मानसिखौनो मोनाब्रा आवासो गार्जाखायनोथ' रिसिभ खालामबाय आं
नों हर ए अ होनबा ह रिसिभ खालाम ना दाख्लै आं खालामनाया ओरैनो खालामगारदों होम्बा नंखायथ' हमाखै
दाख्लै आं बेसे स'खामोन नुखायाखैमोन
औ के एबारसो जासिखोन्दा जेबो नंङा दे दाननोसै
उम
नों हरफिनगोन ना मागोन
आं हरफिननि ब्रा आंनाव जानाङाना ओ
उम
थाक्स खालामगोनो आं र'
उम खाथाक दान्दो दानबाय
ओंइ मां दानजाया
माथो दाना